नोथां
औ नोंथां। खोनादों ना?
खोनादों
अ नोंथां मा खालायगासिनो दङ?
ओरैनो दं नोंथां ।
हो?
ओरैनो दं नोंथां।
अ ओरैनो दं होनबाना?
औ।
औ होमबा नोंथाङा दसे सम आंनो नोंनि बेसेन गोसा समखौ हगारना हाथ'नो हागोन ना आंजों दसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो?
हागोन नोंथां औ।
औ दा बिदिब्ला जों आङो दा नोंनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों आङो माने फंनैसो जा एसे मिथिगौ बिनि सायाव सावरायलायनो होनानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां ।
औ नोंथां।
औ दा जों बयबो मिथिखागौ जोंनि समाजावनो जाफ्लेबाय थानाय जोंहा मिथिंगायारि खैफोद गोबां दङ जोंहा मिथिंगायारि खैफोद बुङोब्ला दा बिनि गेजेरावनो जोङो मोनसे दै दैबाना बे दैबाना ओ दैबानानि सायावनो जोङो जा एसे मिथिगौ बिनि बागै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोना आंनो
औ हागोन नोंथां
औ दे दिबा फोरमायना होलाय नोंथां।
दैबाना होनोब्लाथ' जोंहा दैबानाया गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव जायो ।
औ
जायनि जाहोनाव दा सुबुं माहारिफोरखौ गोबां अलखदआव लाबोयो दै बानाया
औ नंगौ नोथां।
फारसेथिं मोजाङावबो लाबोयो मोजांनि बेलायाव जोंहा गोबां खमलाखौ नुहुरो बिबान दैबाना जायोब्लाथ' जोंहा गोबां खहाखौ बांसिन नहुरो आरो सुबुंफोरनि जिउआव जिउ खुंनायाव गोबां खहा लाबोयो दै बानाया
नंगौ नोंथां।
दैबाना जायोब्ला जोंहा गामि ओनसोलाव फरायसा फरायसुलिफोरा फरायसालियाव थांनो थाखाय बबेबा दैमा बा दैसाया दालांफोर गैयाब्ला जोंहा फरायसा बा फरायसुलिया बेजों थांनो दै देरनायाव जोंहा मालाबा समाव फरायसालियाव थांनो हायाबो जानो हागौ।
औ नंगौ नोंथां।
मानो होनोब्ला जोंहा अखा हानानै गोबांथार दै गोबांथार अखानायनि जाउनाव दैबाना जानायाव बारनो हाया जायोथ' बेनिखायनो फरायसा फरायसुलिफोरा मालाबा समाव दै बानानि समाव फरायसालिफ्राव नुजाथिनो हायै खौबो जों नुहुरनो मोनो।
औ
दैबाना जायोबाथ' जोंहा गोबां खहाखौबो नुहुरो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जेराव गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरनि गायग्रा गायग्रा हा बा सोरनिबा सुबुंनि गामियारि ओनसोलनिनो सोरनिबा सुबुंनि आबाद बेफोरखौ दैबानाफोरा लोमस्रावलाङो बा सोरनिबा हाफोरखौ खुरखालाङो। बेफोरनि जाहोनाव सासे हा बिगोमा बा सासे आबाद बिगोमाया गोबांथार लस जायो।
हुम नंगौ।
दिबानानि जाउनाव बिदिनो सुबुं माहारिखौ गोबां खहा लाबोयो।
औ खोनादों नोंहा?
खोनादों नोंथां जेराव माथावरिफोरखौबो सिफायलाङो बा सोरनिबा न'फोरखौनो सिफायलाङो बा सोरनिबा जिब जुनारफोरखौनो बुखारलाङो।
उम नोंगौ नोंथां
बिदिनो गोबांथार खहा जायो सुबुं माहारिनि मानो मानो होनोब्ला बिस बिसोरा आबादफोरखौनो होन बा हाखौनो होन आबादफोरखौ फाननानै बिसोरा बेजोंनो जिउ खुङोमोन बा मोसौ बोरमाखौ मोसौ बोरमा बुखारलांनायखौनो होन बिसोरा बेफोरखौ फाननानैनो न'खरखौ नायोमोन बा गावनि जिउखौ खुंलाङोमोन गावनि न'खरखौ खुंलाङोमोन बे बेफोरबायदिनो गोबांथार खहा खालामना होयो
नोंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां
ओरैहाय मुलाम दैबाना जानायाव मुलाम्फा होनोब्ला जोंहा दैबानानि गेजेरजों गोबांथार बनफोर फैयो नाफोर फैयो बेफोरखौ मोनो आरो जों लोगोसे दै बानाजों जोंहा गोबां फुलुंफोर फैयो बे फुलुंफोरा हास हासार जायो बेफोराव एसे बेफोराव एसे जोंहा मुलाम्फाखौ नुहुरो आरो बनफोरखौ बनफोरखौ जोंहा दै बानायानिफ्राय फैनाय बनफोरखौ जोंहा बुथुमनानै न'फोराव संनाय संनायफ्राव जोंहा बाहायनो हायो ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय फोराव जोंहा बाहायनो हायो बेफोर बनफोरखौ लोगोसे नाफोर फैनायखौ जोंहा हमनानै सुबुंफोरा हमनानै फाननो हायो फाननानै जोंहा एसेबाबो रां खामायनो बा रांफोर मोनो
औ
बिबदिनो लोगोसे से फुलुं फैयो होनदों आं फुलुङाबो बिदिनो गायग्रा हाफोरखौ फुलुङा लोमसावोब्ला बेयाव जोंहा गाय आबादफोरा मोजां जायो फुुंलुं फुलुंनि हासारा मोजां जायो जायनि जाउन जाउनाव आबादा मोजां जायो।
नंगौ
लोगोसे दैबानानि गेजेरजों गोबां खहा जानायखौ जों नुहुरो आरो मुलाम्फाखौबो नुहुरो नाथाय मुलाम्फाखौ गोबां एसेल'थार नुहुरो
उम उम नोंथां नंगौ
खहानि बेलायावथ गोबांथारखौ नुहुरो बिदिनो। सोरनिबा गोबां खस्थ खालामनानै लुनाय नफोर बेफोरखौबो दै बानाया बुखारलाङोबा बु बुस्रोमलाङोब। बा गोबांथार सासे सुबुंनि गोबांथार खहा जायो।
नंगौ
बिबदिनो दैबानाखौ रावबो बुंनो हाया दैबाना। आया मोनसे लामा गैया बेहा जेरै मेरैनो। सोबस्रावनानै थाङो बेनिखायनो दैबानाङा मोनसे थि लामा गैया होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ-औ नंगौ नंगौगौ नोंथां।
नोंथाङाबो दैबानानि सोमोन्दै ।एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि मोनदांथियै
ओम हागोन नोंथां हागोन दा खोनादों दा नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ दा जोंहा ओ दैबाना होननानै बुङोब्लाथ जोंहा बे दैबानाया मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय मोनसे जाब्रबथाय जाथाय। जायखौ जों मिथिंगायारि खैफोद होननानै मि मिन्थिनाय जायो।
औ नंगौ।
दा जों जो दैबानायाथ जों दैबानाया ओ मोननै जेनबा सुबुंनि जिउआव मोननै गोहोम खोख्लैयो जोंहा फारसेथिंजाय दै दैबानाया गोबां सुबुंफोरखौ खहा खालामो आरो माखासे समाव माब्लाबा समाव ओ। मुलाम्फाबो खालामो आरो बिदिनो नोंथाङा दय बुंलांनाय बायदिनो।
औ नांगौ नोंथां।
नाहरोब्ला बांसिनानो जोंहा दैबानानिफ्राय खहाखौ जों मोननो हायो बेनिफ्राय जों मुलाम्फाखौ गोबां खमै मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां। दहाय बुंनायबादिनो दा जोंहा मुलाम खहानि बागै बुंनो थाङोब्ला द नोंथां बुंलांनाय बायदिनो सासे आबादारिया नखर सालायनो थाखाय नखर सुंथानो थाखाय ओ आबाद मावनानै आबादनिफ्राय मोननाय माखासे मुलाम्फा बा फिथाइफोर। बेखौ फाननानै बाजाराव फाननानै थाइसे थाइनै रां आरजिनानै लाबोयो। दा बैफोर रां आरिनायजोंनो। सासे आबादारिया गावनि नखरखौ सालायबोयो बा न संसार जाबोयो संसार दादों आरो दा बैफोरनि बेलायाव जोंहा आबाद। आबादारिनि माखासे ओ खस्थयै मावनाय आबादफोरखौहाय दैबानाया फैनानै सिलिंखार खालामना गालांजोबोब्ला। जोंहा आबादारिया। गोबां दुखु दाहाजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन आरो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो। माने मानो होनोबा जोंहा। माखा गासिबो सुबुङानो दोै नंजोबा आबाद मावनानैसो नखर सुंथाबोनायखौ जोङो नुबोदों। गोबां सुबुंफोरखौ। औ दा बेल नङा जोंहा दैबाना जायोब्ला जों। जोंनिनो माखासे हाफोर फुख्रिफोर बायदि बायदि खुरखानायखौ जों नुनो मोनदों। बिदिनो जोंहा जोंनि न फोरावहाय बा न'फोरावनो जेन'बा जोङो मासे मानैब्लाबो ना फिसिनानै न फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनोमोन मोन मोनो आरो, दा बैफोरनि बिथिङावबो जोंहा दैबानाया बबेनिफ्रायबा बबेबा बान्दो बानलाफोरखौ सिफायनानै जोंनि बे फालांगि खालामनो दोननाय ना फुख्रि हगारना दोननाय फुख्रिखौ। जोंहा बिदिैनो लोमसावफैजोबनानै जोंनि माखासे खस्थ'यै फिनाय नाफोरखौ लोमसावनानै बेलेगाव लानानै थांफाजोबो। दा बैफोरनि बिथिङावबो जोंहा आबादारिफोरा गोबां लस बा खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा बिदिनो जोंहा मुलाम्फानि बिथिङाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि आबादारिफोरनो आबाद मोनसे मोजां आबाद जानो थाखाय आबादाव गोबां रोखोमनि। गोबां माने हासार नांगौ जायोना नोंथां? औ दा बैफोर हासार बेफोरखौ आबादारिया माने बायनांगौ जायो आरो। खेमि खलाारि बार सानारि बिदिनो बायदि जोंहा दानि गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय गोबां रोखोमनि हासारफोर दङ। दा बैफोरखौ बायनानै आबादाव होनांगौ जायो आरो। दा दैबाना जायोब्ला जोंहा मा होनो दैबाना लोमसावनायजों। फलक फैफायो आरोना नोंथां औ। दा बे फलक फैफानो हायावहाय जोंहा हासार होआ होआलाबानो सासे आबादारिया आबाद मावोब्ला बे फलक खौनो मा होनो गोबां माने आबादनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो आरो जोंहा जाबाय बिदै हासार होआलासेनो आबाद मावनानै फिथाइ मोनोमोन बिनि जोंहा नै गुन थाम गुन बारा जोङो बे आबादनि फिथाइखौ जोङो मोननो हायो आरो, बे फलकनि जोहै दा बिनिखायनो जों बुं थायो दै बानाया जोंनि थाखाय खवल' नङा माखासे मुलाम्फाबो दङ। दा बैफोरनि बिथिङावनो जोङो। सानैजों ओ दसे सम सावरायबाय दा नोंथाङाबो आंनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ आंजों दैबानानि सायाव। बेहाय सावरायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां।
औ दे